ओमफ्राय ओ नोंथाङा दान्दिसे ओरैनो आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायफानो समायहोनो हागोन ना हाया नोंथां
औ हागोन नोंथां दे बुंदो मा आयदानि सायाव सावरायनो लादों
ओ नोंथां जे ओ नैबे बांद्राय मबाइल नायनाया ओ जोंनि फरायसाफोर खौ खहा माबायदि खहा खालामदों एबा माबायदि मुलाम्फा खालामदों हयथ' नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे नोजोर होदों जानांगौ जे गामि ओनसोलफोराव एबा गारजेन बिथांमोना फरायसाफोरनो मबाइल होनानै दोननाय एबा गुबुन एसे जायफोर लाइमोनफोर बिसोरो मबाइलजों फबना थानायाव बिसोरनि नलेज बा बिसोरनि खहा बेफोरो माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सावरायनो हरदोंमोन नोंथांनिफ्राय एसे मोन्दांथिखौ आंनो फोरमायबा आं मोजां मोनगौमोन फोरमायलाय अननानै
औ आं बेनि सायाव मा सानो होमबा नंगौ जोङो माने उन्दैफोरखौ जेनेबा मबाइलखौ होनायनि सिगां बिसोरनो माने एसे बुजायनाया गोनां मानोना मबाइलखौ इउस खालामनायनि जोंहा मोननै माबा थायो जेनेबा नोङो मोजाङै इउस खालामबा मोजां जानो हागोन गाज्रि इउस खालामबा गाज्रि जानो हागोन मोजां माबायदि जानो हागोन मानोना मबाइलनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हायो दा जेनेबा जोंना इउटुब दङ इउटुबनिफ्राय जोङो गोबां फ्रि कर्स लानो हायो गोबां स्किल सोलोंनो हायो दा जेनेबा नों जुदि प्रग्रामिं सोलोंनो लुगैदों बा जेनेबा कम्पिउटार लेंगुवेज सोलोंनो लुगैदों इउटुबाव गोबां बेफोरबायदि फ्रि कर्स दङो नों बेनिफ्राय सोलोंनो हागोन जुदि नों माबा मोनसे गभारमेन्ट एगजाम होनो सानदों कम्पिटिटिभ एक्जाम होनो सानदों बेनि थाखायबो इउटुबाव गोबां टिचार फोर दं जाय फ्रियावनो गोबां मोजां मोजां माने लेक्सार बानायो मोजां मोजां फोरोङो दा बेफोरखौ जुदि जों लायोब्ला जोंना जेनेबा फरायसाफोरा जोंना लाइमोनफोरा मोजां जानो हागोन आरो नाथाय बेनि अनगायै मबाइलाव आरो जोंना मा दङो गुबुन गुबुन एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय गोबां माने बिदि दङ आरोना जेनेबा जोंहा फिल्म माबा माबि दङ बेफोर एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बांसिनानो सोरबा गेम इउस खालामो गेम गेलेयो फैसानि गेम गेलेयो बेफोरबायदि बेयाव हाबनानै बेयावनो उनाव गाज्रि फ्रि जालांनो हमा आरोना बेनिखायनो आं सानो फार्स्टआवनो जुदि नोङो उन्दैफोरखौ मोजाङै बुजायनो हायो जे माबा मोनसे जे बुस्थुखौ बाहायोब्ला बेखौ माने एसे लिमिटाव बाहायनांगौ आरो ना जुदि नों गेमखौ गेलेयोबाबो लिमिटाव गेलेनो हायो बेनिफ्राय बेखौ आरो माने बांद्राय समनि थाखाय होनानै गेलेनाङा जाहाथे नोङो बेजों लोगोसे गावनि दैइलि खामानि आरो फरायनाय बाखिखौबो मोजाङै मावनो हायो बेनि थाखाय जोंनि गारजेन नोंथांमोना जुदि ध्यान लाखियो होमबानिया मोजां जायो आरो आं बेखौ सानो
औ औ औ
दे नोंथाङा बुंदो नोंथाङा मा सानो औ
नोंथां नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोराव आं दा पजिटिभ नोजोर जे फरायसाफोरा मुलाम्फा दङ एबा जोङो मबाइल बाहायनायाव फरायनायाव मइेनलि सोलोंथाइ लानाय बबा नलेज लानायाव एबा स्किल सोलोंनायाव जोङो ओ इउटुबनिफ्राय सोलोंनो हायो हयथ'बा बिदिनो गोबां प्लेटफर्म थायो मबाइलाव बेफोरनिफ्राय सोलोंनो हायो। होननानै नोंथाङा फोरमायनो हादों फोरमायदों।
औ ओम
थाय जोंनि गार्जेन बिथांमोना एबा जोंनि जायफोर फरायसाफोरा मबाइल लायो। ओ थारैनो बिसोरो बे माबाखौ मोजां प्लेटफर्माव हाबनानै जे बिसोरो गफबनानै थानानै मोजाङै सोलोङो बेखौ आंनि साइडनिफ्राय आं ओ गासिखौबो मोनदां हरजोबा मानो होनबा साफ्रोमबो जायफोर मबाइल लाग्रा बिसोरो बे मोजां प्लेटफर्माव थांनानै ओ माबाखौ मोजां नलेजखौ लाबाय। थागोन आं बेखौ सानाखै नोंथां ओ बेनिखायनो आंनि नोजोरनिफ्राय आं बेखौसो नुहरगोन जे जायफोर फरायसाफोरा उन्दैफोरा फरायबाय थानाय सम नैबे समाव जाहाथे मबाइलखौ नंगौ दहाय नों बुंनाय मोनसे खोथा जे ओ नायब्लाबो लिमिथ थानांगौ नैबे खोथाखौ नोंथां बुंनाय आं बेयाव सापर्ट दङ। जे माबा मोनसे मोजां जुदि नलेज नायनोब्ला बेखौ हयथ' इउटुबफोराव मोजां सार्च खालामनानै नायनो हायो। हागोन नाथाय बिनि बांसिन जुदि मबाइलखौ आखाइयाव लानानै ओ बिनि अनगायै जुदि माबेबा फेसबुकाव थांनानै इन्सटाग्रामाव थांनानै रिल्स नायनानै थायोब्ला बियो समा ओरैनो थाङो ओ जायनि थाखाय बांद्राय मबाइल नायनायावबो जों बांसिनानो मोनदों जे बिदिनो सोरबा फरायसाफोरनि ओ मेगन गाज्रि जालांनाय एबा साइस्थ' गाज्रि जालांनाय नैबेसिम थांनायखौबो आंनि नोजोरनिफ्राय आङो नुनो मोनदों ओ दा ओरैबायदि ओ बिदिनो समा थोस्लाबि जाबाय जे फरायसाफोरा मबाइलजों गफबनानै थनाय बिदिनो देहाफोरनि जा ओ थासारि नै बियो गाज्रि जालांनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो हयथ' मबाइलाव ओ नांगौ नंगौ नोंथाङा गेम गेलेनायनि खोथाखौ बुंदों मालाबा माइन्डखौ रिफ्र्रेस खालामनो ओ थाखाय जोङो बेयाव गेलेयो नाथाय बेयाव फरायसाफोरखौ नोजोर होनानै नुदों जे बांद्राय मबाइल मबाइलाव गेमाव गेलेनानैफ्रा एडिकसन जानाय ओ बेयावनो गोफबनानै थानाय ओ फिल्डआव थांनानै गावनि जा फिजिकेल एक्सारसाइस गैयि नै बेफोरखौ जोङो नुनो मोनला जायनि थाखाय हेल्थ जोंनि फरायसाफोरनि जायफोर हेल्थ ओ इसु नै बेफोरो ओ दुरबल जालांनाय बेखौ ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ नोंथांनि साइडनिफ्राय माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा नोंथां जुदि फोरमायबावनांगौ
औ आं बुंनो सानो जि माने नोंथाङा जि बुंदों ओ आं बेयाव मा बुंनो सानो जेनेबा उनदैनिफ्राय ओ मोनसे ओ थिग बैसोआलासि जोसां हायो पेरेन्टसा नटिस खालामनांगौ आरोना ले बिसोरो फनखौ मायाव बाहायदों मानोना दानो जोंना दिडजिटेल जुग सफैबाय नङा होमबा गासैबो खामानियावनो जोंना डिजिटेल बेफोरखौ रोंनायनि गोनांथि थायो नङा होमबा उनदैनिफ्रायनो बेनिखायनो आं सानो बेयावबो एसे ध्यान होनांगौ जेनेबा नोङो फोरोंनोबो नांगौ बाट बेनि ओ माने गाज्रि माबाखौबो बिसोरनो बुजायनांगौ आरोना जेसेबां हायो बुजिनो हानाय बैसोसिम बिमा बिफाया बे खौ माने नायनांगौ आरो बियो मबाइलखौ मायाव बाहायदों मायाव बाहायाखै बेसे माने खोन्थानांगौ ओमफ्राय बिदिनो उनाव जेनेबा मोनसे बैसो सफैबा ओ बिसोरो बांद्राय बुजिनो हानाय जागोन नङा होमबा होमबानिया आरो नोङो बुजायबावनो हागोन बेखौ माबोरै इउस खालामनांगौ बिनि उनावथ' जेनेबा कलेज सहैनाया लासि कलेजफोरावथ' जोंनो जेनेबा मबाइलनि गोनांथि जायो नोङो जेनेबा गोजानाव थाहैबाबो नोङो बे गोजानाव थाहैनायनि थाखायबो मबाइलनि गोनांथि जागोन ओमफ्राय फरायनायनि थाखायबो जेनेबा गोबां प्रजेक्ट बानायनाय बा बिदिनो स्किल सोलोंनायनि बाथ्रा थायो बेयाव नोंनो मबाइलनि गोनांथि जागोन बाट बेनि सायावबो नोङो माने बिसोरखौ एसे बोसोन होनो हागोन आरोना जे मबाइल जों थाबाय थानायाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा नालाय जेनेबा फिजिकेल खामानिखौ बो नोङो एसे माव ओमफ्राय जि टाइमाव नोङा गावनि खामानिनि था खाय नांगौ जायो बे खामानियाव नोङो बाहायबानो जाबाय बेनि अनगा बांद्राय बाहायनो नाङा बे खौ बोसोन होनो हायो आरो गेदेर मानसिफोरा आं बेखौ सानो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जाखिनि दा फोरमायलांदों जे ओ बैसो एस लानानै एस ओ फरायसाफोरनि ओ जाबायदि मेनेजमेन्ट कन्ट्रल एबा मबाइल नायनायनि सायाव नै बियो जोंनि पेरेन्टसफोरनि सायाव थायो ओ एबा ससेयलनि जेसेबां जोंनि खाथि खालायाव थानाय ओ दिथागिरिफोर बिसोरनि बेलायाव सोनारो नैबेखौ नोंथां ओ फोरमायदों ओ
दा आरो आं मोनसे औ नोंथां आं मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों जोंना माने दाना मा जायो बांसिनानो उन्दै गथ'फोरखौनो माने बिमा बिफाया मायबा थियाथार नायनो बिदि माबानि थाखाय जेनेबा मबाइल खिन्थिनानै माबायो आरोना जेनेबा गथ'आ गाबगासिनो बियो थायाखै होमबाना बेनो मबाइल होना दोननानै बिनो माबा मोनसे खोनसे खोन नानै बेखौ बुरखायनो लायो आरोना आंनि मथेबा बेफोरबायदि खालामनो नाङा गथ' मानोना बेफोरबायदि खालामबा बिसोरना मोनसे हेबिट जालाङोना बाइल नायनायनि बेनि ओंखायनो आं सानो बेखौ पेरेन्टसफोरा उन्दैनिफ्रायनो एसे ध्यान लाखानांगौ बेफोरबायदि खामानियाव आरोना जेनेबा जेसबां हायो मबाइलनिफ्राय गोजानाव थानो लाखिनांगौ जास्ट नांगौ खामानिनि थाखाय बेखौ बाहायनो नांगौ बेखौ बिसोरो उन्दैनि फ्रायनो बुजायलांनो नांगौ आरो आं बेखौ सानो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा आंनो ओ नैबे मबाइल बाहायनायाव फरायसाफोर सांग्रा खालामनाय एबा एसे एनै जोङो नैबे खम समनि गेजेरावनो माबायदि सोलिदों एबा मा जाथाय जादों बेफोरनि बागै एबा मा जालांदों नैफोरनि बागै फोरमायबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों जे नोंथांजों आङो बेबायदि सावरायनो मोननानै मिजिं थियो उन समाव बेहाय आरो फिन नोंजों आङो माखासे आयदानि सायाव बिदिनो सावरायलांनो मोनगोन आरो आसा खालाम खालामो नोंथांनि देहा सोलेर आरो जिउ गासिबो मोजाङै दावगालांनो हाथों इसोरनिसिम आर'ज खालामनानै जोंनि राय्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होनबा नोंथां ना
औ दे जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै दे होमबा